गाबोनथ
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दायो?
आं ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं?
नै आं लामाथिं बेरायगासिनो दं। नोंथांजों एसे सम बे जानाय लोंनायनि सायाव सावरायजागोन नामा?
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ औ जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जों मोनथियो जे जों सानफ्रोमबोनि समाव जे जों जायो बेफोरखौनो जों जों फुंनिफ्राय जानानै मोनासिम ज जों जायो नो जों दसे सम सावरायगोन जे जों मिथियो जे जों
औ
गोबां माइरंफोरखौ जों लायो जोंनि
औ
देहाखौ जों गोग्गो खालामनो थाखाय जों गोबां मैगं- थाइगं बेबायदि बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन जों जायो मैगं -थाइगंनि अनगायैबो जों जेरै जोंनि हालामाव जे जों बाहायनाय जायो जे ओंखाम होननानै जों ओंखामखौ जोंनि हालामाव गोबां बांसिनैनो जों ओंखामखौ बाहायसिनै जायो आरोना। ओंखामजों लोगोसेनो जों जे मैगं थाइगं दा जों मोननो थाङो जे भिन्दिफोरखौ जों मोननो थाङो बेजों लोगोसे आरो बेबायदिनो जों गोबां गोबां जों बाहायनाय जायो जेरै जों आलुखौ जों सानफ्रोमबो जों बायनायखौ जों नुनो मोनो। नंगौना नोंथां। बेबायदिनो जों आलुफोरखौ जों बारा बाहायनाय जायो आरो आरो बेजों लोगोसे बोथोरनि हिसाबाव जों मैगं- थाइगंखौ मोननाय जायो बेजोंनो जों
औ।
बेफोरखौ खालामनानै लानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जों गोबां गुबुन गुबुनफोरखौ जों संनानै जायो जेरै जों बेफोरनि जे बेफोरखौबो जों जानाय जायो। बेफोरजों जे देहानि थाखाय जोबोद मोजां होननानै आं सानो आरो बेजोंनो बे जे खान्थाल फिथाइ बेफोरखौबो जों संनानै जानाय जायो आरो बेजों लोगोसे गोबां
औ।
बेलाहिफोर जों मोननो थाङो बेजोंनो आरोबाव फान्थाव -फोर जों मोनो बिदिनो जों बोथोरनि हिसाबाव लाइ, लाफा औ। ओ मैथा बेफोरबायदिखौ जों मोननो थाङो आरो बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन मैगं -थाइगंफोरखौ जों संनानै जानाय जायो आरोना जे जों जानाय लोंनायाव बाहायनाय जायो आरो बेबायदि
ओं।
जों आरो मोनबावदो थास'फोरखौ जों जानो हायो आरो बेखौ नों गोबां जुनारफोरनोबो जों संनानै होना होनो हायो आरो जों बे नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसेनो जे जानाय लोंनायाव बाहायनाय फिनाय जों आगजुफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै जों दानिया जों बाहायो जे थुरसिफोर जों बाहायनाय जायो बेजोंनो लोगोसे जानाय लोंनायाव जों बिदिनो फानलुफोर, संख्रै, हालदै बेफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि मस्लाफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। बेजोंनो लोगोसे आरोबाव जों नुनो मोनो आरो जों बे खोमा बिबार होननानै नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ दा नोंसिनिथिं गुबुन आलदाबो होननो हागौ बेखौ जों बोसोराव खनसे मोननाय मोननो हायो। होननानै आं मोनथि
औ।
मिथिगौ बेखायनो जों आरो गोबां जानोखाय मोनजायो होननानै आं मिथिगौ। बेबायदिनो आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना जे नोंथां आंमोना मा मा जिनिसफोरखौ जे जानाय लोंनायाव बाहायो बिफोरखौ एसे फोरमायना हो
थाखाय ओ जोंनिया फार्स्टआवनो ओंखाम ओंख्रैया थाबाय
औ
ओंख्रियाथ' औ ओंख्रिफोरा जेनेबा माखासे ओ गोबां गोबां बिबांनि जाजायो जेरै ओ जोङो अनला खारै अनला गोखै बिदिफोरबो जाजायो
औ
अ' हिसाबै जोंनिया अनलायानो थाबाय आरो ओ सबाय दाउ ओ बिदिनो सबाय साम' बिदि जायो
औ
ओ आरो ओ माखासे जेनेबा जानाय लोंनाय ओरिबायदि जेनेबा फास्ट फुड जेनेबा ओ मेगि चावमिन बिदिफोर दं आरोना नोंथां
औ नोंगौ
ओ बिदिनो ओ जानांगौ फास्ट फुडफोरखौबो खिन्थु बांद्राय जानाङा आरो ना बांद्राय जाब्ला जोंनि ओ देहानि थाखाय गाज्रि फास्ट फुडफोरा जानाय ओ सिप औ चिप्सफोरखौ चिप्सफोरखौ जा बांद्राय जाबाबो ओ जोंनि देहाया जेनेबा गाज्रि जायो
ओ जाय ओ जाय जों जाय भिटाम जेनेबा ओंखाम जानानै जोङो जि भिटामिन जि गोहो मोनो बेफोरखौ जोङो ओ फास्ट फुड बा चावमिन मम' जानानै मोना आरो ना नोंथां जोंनि ओ मेइन गोहोआनो जाबाय ओंखाम
औ
दानि जुगनि गथ'फोरा गोबाङानो जेनेबा ओंखामखौ ओ बिदि बांद्राय जाया आरो ना बांसिनानो जेनेबा फास्ट फुड जायो चिप्स जायो सावमिन मम' मेगि बिफोरखौनो जानानै थायो आरोना नोंथां ओ जाय ओ जायनि जायनि जाहोनाव बिसोरनि देहाफोरा ओ गोबां गाज्रि गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो दं
जानांगौ जानायाबो मोजां गेजेर गेजेर फाफुतफोरखौ खिन्थु एमान इदि बि जेनेबा फास्टफुदनि हेबिट खालामना लानाया मोजां नङा आरो
औ नंगौ
दिनो ओंख्रिफोराबो जाहैबाय ओ आङो बांसिनानो जेनेबा ओ खारै ओंख्रिखौ जानानै गोथाव मोनो आरो ना नोंथां
औ नंगौ उम
गोजां बोथोरनि दिनाव ओ बिदिनो ओ लाइ लाफा बेफोरनि खारै खारै जानानै गोथाव मोनो
औ
नाफोरजों खारै जानानै गोथाव मोनो।
उम औ
गोजां बोथोर गोजां बोथोरनि जेनेबा मैगंफोरखौ बिदिनो गोबां गोबां मैगंफोर दं जाय आं मोजां मोनजोबो।
औ
बोथोर लाना बोथोर मैगं थाइगंफोरा जेनेबा सिजोन लाना सिजोन बेलेग बेलेग मोनोथ' दा गरम बोथोराव जोङो मोननो हायो पटल लेस्रा भिन्दि बेफोरखौ मोननो हायो गरम बोथोराव
औ
जिखा जिंखा बेफोरखौ मोननो हायो खुमब्रा बिदिखौ
आरो ओ आलु आलुआथ' जोंनिया दै जेनेबा गोजां बोथोरावबो मोनो गरम बोथोरावबो मोनो आलुखौ जों मोनबायानो थाखायो।
औ औ
गोजां बोथोराव मोननाय मैगं थाइगंफोरा जाहैबाय लाइ लाफा ओ बान्दा कबि फुल कबि लाव बेफोरखौ मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ
नोंथाङा ओरैनो जेनेबा माबायदि बोथोराव मा मैगंखौ बांसिन जों जानो गोथाव मोनो।
औ आं होनोब्ला बे गोजां बोथोराव लाइ लाफाखौ आं मोजां मोनो बेनिफ्राय मैथाखौ जेब्ला अमा बेदरजों सङो अब्ला गोबां मोजां नाङो आरो जानो। बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव आं अबायदि गैया अब्लाबो आं आलुखौनो मोजां मोनो आरो ना अराय सम। होननानै बुंजागोन आलुखौनो।
औ औ औ आलुआथ' गासैबो गासैनिबो थाखाय फैबोदो आनो।
औ
गासैबो आलुखौ जानानै मोजां मोनो माने दैलि जाबाबो माने जानायानो जायो आलुखौ रावबो बावनो हाया। मैथाफोराबो गोखै मोजां सानदुं गोसा बा ओरैनो नाफोरजों जानो मोजां जायो आरो ओरैनो जेनेबा मा होनो एवनानै बाथोन बायदिबो जानो मोजां जायो आरो ना नोंथां गरमफोराव।
औ
ओरैबो ओ नोंथां न'आव जेनेबा बिदिनो मैगं थाइगंनि खेथिफोर खालामो नामा जेनेबा जानो आन्था बिदिफोर?
औ बिदिनो फिसा बिला खालामनाय जायो जानो आन्थानि थाखाय बेफोरनो जेरै मैथाफोरखौ गायनाय जायो लाइ लाफा बिदिनो आरो बिदिनो फानलुफोरखौ आं नुनो मोनो‌ जोंहा
औ औ
बिथांमोननि न'खर
ओ जोंहाथ' ओरैनो ओ न'आव जानो आनथाखिनिखो गायो अ अ खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनादों दा?
औ औ खोनादों।
जानो आन्था ओरैनो जोंहा ओ ओ खुमब्राखौ गायो खुमब्राखौ खुना होयो औ आरो ओमफ्राय ओ दा मैथा मैथाखौ गायो एसे न'आव जानो आन्था न'आवनो जानो थोजासे बिफोरो आरो ओ फाथो फाथोखौ गायो
औ
एसे इसे गायो आरोना न'आव जानो आन्था।
औ औ
अ दे होमब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय दोन्थ'लायनोसै
औ औ जागोन दे ओं
औ दे नोंथां